हेलौ खोनादोंना
औ औ खोनाबाय दे ओं
अ आं नोंजों बेरायनायनि सोमोन्दैसो एसे रायलायनो सानदोंमोन।
अ रायलाय जागोन दे ओं
नोंथ नोंसिनिखै बेरायथावथाव गोसो बोनो हाथाव जायगाफोर मोजां दङ नामा नोंसि नि ओनसोलाव
औ दङ'थ' माने जोंनि ओ गामिनि साहाथिंजाय आरोना एसे जेनेबा पास किल'मिटारसो थांबानो मोनसे हाग्रा ओनसोल दं आरो ना हाग्रामा ओनसोल। बिराद मोजां आरोना बेहाय दा बेराय जागोन। माने दाबो एसे हाबजायो ओमफ्राय साननैसेनि उनाव बन्द' जासिगोन आरो बियो माने बेहाय जोङो मोजां मोजां मा माबा नुयो आरो जेनेबा जुनारफोर नुयो अनेक रोखोमनि दाउफोर जेनेबा फिफां लाइफां जायखि अनेक जिनिसखौ जों नुनो मोनो आरोना बेहाय मा नोङो माने फैनो सानदों नामा?
औ आं माने थांनो सानदोंमोन दाथ' नै बोथोराबो एसे गरम जाबाय नालाय एसे जायगाफोर नाय गिदिंनो सानदोंमोन आरो मोजां जायगा मो जुदि दङब्ला एसे बेरायहैनो सानदोंमोन
जागोन दे
बेयाव जेनेबा मा मा जिब जुनारबो नुयो नामा
औ नुयो माने ओ नुनायाथ' माने खाफाल बाने सोरनाबा खाफाल दङब्ला बांसिन नुयो सोरनाबा माने बारा नुवाबो जानो हागौ माने सानफ्रामबोनि माने एखे नङा आरोना जेनेबा माने मालाबा समाव नों मैदेर फालोफोर नुगोन मैफोर नुगोन अमा माने मैसो मालाबानो बिदिनो मोसाफोरबो नुनो हागौ आरो मोख्राफोर दङ अनेक रोखोमनि माने अनेक जिब जुनार दं आरो दंनाया ओमफ्रायो मालाबा समाव माने नुथारै जुनारखौबो नुयो आरो जेनेबा मोसाफोरखौ मालाबा समाव नुफ्लाङा खिन्थु जोङो ओरैनोबाबो नुबायानो थाखायो मैदेरफोरखौ आरो ना मैदेरफोर मैफोर अमाफोर बेसोर मै नुबायनो थायो दाउ फोरान दाउरायफोरा माने मेरला दं आरो
अ होनबाथ' नोंसिना एसे हाग्रा ओनसो ल हाग्रा खाथि जायोना?
औ खाथियानो जोंनिफ्राय माने फाइभ किल' मि टार बिदिल' जायो आरोना
अ। होनबाथ' जायगाया नोंसिना मोजाङानो बेरायथाव थाव बुंनाय मथेथ' बेरायनो मोजां गोसो बोनो हानाय जागोन बायदि मोनदों आं जायगाखौ।
औ हायोआनो ओं माने फैयोआनो गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो माने बेलेग काउन्ट्रिफोरनिफ्रायबो फैयो आरोना बिदिनो। बेरायनो नायगिदिंनो नाय बिजिरनो अनेक मानसिफोर फैयो माने।
हाग्रा ओनसोलजों लोगो से हाजो हालाबो दंफायो नामा?
औ दङ' माने एसे गोजानाव थांबावनांगौ आरोना एसे गोजानाव हाबलांबावनांगौ। होनबाथाय नोङो हाजो दङ बिदिनो दैफोर दङ बिदिनो दैफोरावबो जों मालाबा जिब जुनार दुगैनाय दै लोंनाय बिदिबो नुनो मोनो आरोना।
ओमफ्राय जेन'बा बेयाव थांनो थाखाय ओ जायगाफोरखौ नायनो थाखाय बेरायनोहैनो थाखाय माबाफोर खाबु मानि बेरायहैग्रा जेनेबा मानसि दङ' नामा?
औ औ औ जों माने ओ गारि ला नांगोन जिपसि गारि लानांगोन। बिनिफ्राय बिनिफ्राय माने ओ फरेस्टार फोर थायो नालाय जों बेखौ सासे गारि गंसेयाव सासे लानानै थांनांगौ आरोना। माने जोंनि रैखा थिनि थाखाय बिसोर आरो जों गोजा हगार हराना। हाग्रा ओनसोल नालाय गिनांगौबो जा यो मालाबा समाव। बेखायनो जोंनो सासे माने बिदि दैथायहरफायो आरो गावसोरो।
उम बेजों लोगोसे गावसोर थांफाब्लाथ' जोबोद मोजाङानो। आरो जानाय लोंनाय बेबस्थाया जानाय लोंनाय बो लांफानो हायो
जानाय लोंनायखौ औ जों लांफानो हायो। हा माने ला बै जायगायाथ' जों संहैनो मोना बे हाग्रा ओनसोल नालाय। जोङो बिदि संहैनाय माने जेबो खालामनो मोना जोंङो टिफिन फोराव सोनानै लानांगोन जानांगोन आरोना आमफ्रायो जों मे थाइफोरबो लांनो हायो खिन्थु जोङो बैहाय मेथाइ पेकेटफोरखौ जों जेबो गारनो मोना आरोना जों लानानै फैफिननांगोन आरो बिदि।
औ खोनानो मोननाय बादिथ' बेफोरबादि हाग्रा ओनसोल हाजो जायगायाव। दैफोराव दैफोरबोथ' थाखागोननो ना गोबां नाफोरबो मोनो ना। फोर नुयो। ओ इदि होननाय खोनादों नंगौना?
औ म न औ नाफोराथ' दङ मेरला दङ ओमफ्राय जोङो माने हाग्रा ओनसोलनि नालाय जों बेखौ माने हमनो हो मोना आरो ना जोंखौ माने हमनो होआ। माने हमोब्लाबो माने ओ जों हमजागोन बिदि आरोना।
औ औ औ मोजाङानो बिदिब्लाथ'।
औ।
सानसे थाइम लानानै बेरायहैनांगौ जाबाय।
औ फैजागोन दे माला
बेफोरबायदि जायगाखौ नायनो लुबैयो थाइम दिहुननानै थांनांसिगोन होनबा बेफोरबायदि जायगाखौ नायनो मोनोब्ला गोसोफोर खौ जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ जोंनि माने मिथिंगानि थाखानाय माने समायना। माने जायगा ना बेफोरो।
औ।
बेखायनो मोजां मोनो आरोना जोङो आरो बै जायगायाव थाङोब्ला जोङो मबाइलनि नेटबो नाङा आरोना जों माने गावजों गावल' रायलायनानै माने बहुद खोथाखौ जों रायलायलायनोबो हायो आरो बेयावनो। मोजांनो जों मबाइलनि जानगाराव। थानाय बायदि जायोना। नेट नाङा नालाय। फन मेरै नायनो। हाया रायज्लायनो हाया रावजोंबो बिदि आरोना।
मोजां बिदिबाथ'।
औ ओमफ्राय नोंसिनिखैलाय बेबायदि माने बेरायग्रा जायगा दंना गैया।
जोंनिखैबो बेफोरबायदि बेरायग्रा जायगा दं दंनाया। मोजां मोजां जायगा दं जों बेबो दंनाया इदिनो हाजो एसे हाजो ओनसोल गोलैयो नालाय जोंनिगैबो। ओरै नोङो। जोंनि ओनसोलाथ' ओरै ओ गवालफारा जेरै गवालफारा ओरै।
औ औ
सा ओनसोलफोरनि बाददि नुनो थाङा जों नुनो मोनो दाउ बायदि रोखोमनि दाउफोर
औ
खोनादों ना? हेल'